नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नों औ औ।
नोंथांखौ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों माने औवानि बागै सावरायनो सानदोंमोन ना औ औवाखौ औवाया माने बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै औवाया लाफा जायो। दा उम औवाख खौ माने जोङो मा मा माबायाव ख बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नाव फोरोंना होनायसै नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो औवा ना
औ औ।
बे औवाया जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै जोङो बाहायजायो आरोना सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि न'खर एबा संसार जानायावबो गोबां खामानिफोराव हेफाजाब। होयो आरोना ओ अ देबानि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय जोङो औवानि फ्राय गोबां बाहायनो हायो जेरै जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओ मुवा बेसाद जेरै जोङो जेखाइ खबाय आरो ना ओ जोङो बेफोरखौबो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओ बेबादिनो औवाजों बानायना आरो जोंहा बै सागुआवबो जोंनि गोनांथार हिसाबै जों माने थरखाखौ लाब फानाय जायो जिहेथु बेयावबो औवाखौनो लाफानाय जादों आरोना आरो जों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो हिसान दायो बेहाय दानाय लुनायनि बेलायावबो जोंहा औवाखौ औवाया गोबां हेफाजाब होदों आरो ना ओ जेरै बेहाय दङ जोंहा साल खुन्था बिसोरनि साल खुन्थायावबो गा सै बाहायजानाय ओ गुबै बेसादा बेसादानो जादों दोरोङारि हिसाबै जोंहा औवायानो दङ नङा होमबा बेबादिनो जोंहा जोंनि जिउआव माने सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंखौ माने औवाया गोबां हेफा जाब होबोदों आरो ना
ओह
ओ बेबादिनो जोंहा आरोबा औवा ओ औवानि मोनसे बाहागाबो जोंखौ ओ जोंनि मोनसे ओ जोबोर बर'फोरनि मोजां मोननाय ओंख्रि हिसाबै बाहाय जायो जेरै जोङो औवानि गिबि खिलिजेननाय बाहागो थामहिनबा औवा मेवाइ आरो ना
औ
जोङो बेखौबो जानाय जायो माने बेफोरबो बर'फोरनि मोनफा मोनफा दोरोङारि ओ दोरोङारियाव गोगलैयो आरो ना
उम
औ ओ बिदिब्ला औवा औवानि नांगौ जानाय बेसादफ्रा जोंहा न'आव जेरै जोंहा बवानिबा गोबां रोखोम ओ बाहाय जायो जेरै जोङो बेबायदिनो गुबैयै जोङो थाग्रा न' बे न' लुनायावबो जोंखौ औवानिबो जोङो बेरा खालामना हायो आरो ना
उम
ओ बेजों आरो जोंहा उखुम बे उखुमाबो औवानि गोबां हेफाजाब दङ बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय माने थोरिनि न'फोराव थायोमोन आरो ना बेफोर थोरिनि न'फोराव थानायाव जोंहा गोबां आरुं बायदिसिना नांगौ जायोमोन अब्ला जोंहा बे बेफोरखौ माने औवानिफ्रायसो बाहायनाय जायोमोन आरोना ओ बेजों लोगोसे आथिखालावथ' माने बांद्राय औवानि बे न'फोरखौ थानाय खौ नुना बांसिनै पाक्का आरो बेजों देरथाबनाय बेबादि दंफांनि काट बेफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङा औवानि न'खराव नांगौ जानाय मा मा मिथिगौ नोंथां? जेनेबा औ जेनेबा जोंनि न'खरनि खामानि एबा सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानायाव मा मा मायाव हेफाजाब होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
बुंनो थाङोब्लाना नोंथां औवाया जोंनि बुहुद खामानियावनो हेल्प होयोना नोंथां जोंनि न'नि ओमफ्राय जों माने जोंनोथ' जिउआव थाग्रा गंसे न' नांथारगौ नङा होमबाना
औ नंगौ
बे थाग्रा न'खौ लुनो थाखाय जोङो गिबि आबै आबौमोन जों नो गिबि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने औवाजों जों न' लुबोदों बेरा होनायाव बे खामानि होबोदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो औवानिफ्रायनो जोङो दाला सान्द्रि जेखाय खबाय बिदि बायदिसिना माने हेब हेब बोनानै जोङो बिखौ माने हाथाइ बाजाराव फानहैनानै माने रां खामायदों माने बे रांजोंहाय जोङो जोंनि जिउआव माने न'खराव नांगौ जानाय जोङो मुवा बेसादफोरखौ माने बाय बायनानै जोंनि जिउखौ माने खुंफुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औवाया माने औवाया माने जोंनि जिउआव बुहुद गोनांथार आरोना नोंथां माने जोङो जेरैहाय दा बुंदों नों नोंथाङा माने पाक्का बिल्डिं न' लुयो होन्दों जों दा जों बेफोरखौ लुनोबाबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ
ओम जों औवाखौ जोङो औवानि जों औवाया जोंनि माने औवाखौ जोङो आदार हिसाबै बो जानाय जायो ज जे औवानि बिजौखौहाय जेरै नोंथाङाबो होनदों औवा मेवाइ ना होनदों बे औवा मेवाइखौबो जोङो जानाय जायोना अनला खारैफोरजों नोंथां
अ
उ औवानिफ्रायनो दा बुंनायसै नोंथां नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन बुंनाय
ओ नोंथाङा फोरमायग्रोलाय
ओ माने नोंथां औवा औवाखौ माने माने मा होनो मा होनदों?
हेल'
हेल नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औवा बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होयो जेरै जोङो माबा मोनसे ओ थोरसि बायदिसिना दोनग्रानि नि थाखायबो जोङो दैखर एबा दं खल खाथिफोराव जों माने बैसां गायनाबो लानाय जायो आरोना
औ औ
माने बेफोरावबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो औवा नङाब्ला जोंहा जेबो खामानि इनियानो जाया होननानै बुंजायो आरो ना
औ नंगौ
जोंहा ओ बायदिसिना खदालारि बेफोरावबो जों माने औवानि गोबां खाथि जिरनाय जायो खाथिजों दोननाय जायो बेजों लोगो से माने जों औबा खदाल बिखुं एबा खदालनि हमग्रा ओ थारा एबा गन जोंङो माने बे औवानिफ्रायसो बानायनाय जायो आरोना ओम बे जों लोगोंसे जोंहा गोदो गोदाय समावथ जोंहा माने जोंङो बांसिनै गेस बेफोरबायदिसो संनानै ओंखाम जानायखौ जोङो साफ्रोमबो न'खरावनो नुबोनो मोनाखैमोन आरो ना
माने गोदो गोदायथ' गैयामोनानो होनजाखायो गेसफोरा दासो ओंखारजेननाय
औ नोंथां औ ना औ। बुंनो थाङोबा जोंहा माने बेफोरावबो जोंहा। औ दंफां लाइफांनि ओ थानाय बेफोरबायदि ओ बेजों लोगोसे जोंहा औवा बे औवानि जिंसि जेंला बेफोरजोंबो जोङो अर सुनानै माने ओंखाम संजानो हायो आरोना ओ माने ओ बेयो जोंहा दासिमहालागै माने ओ जों औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो साफ्रोमबो न'खरनि न'खर न'खर माने जोङो औवाखौ जेनेबा आ ओ औवाखौ थानायखौनो नुनो मोनो बारिफोराव आरो ना
औ नुयो नोंथां।
औ ओ बेबादिनो माने औवायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जाथि औवा बिदि नो औवा भुरखा बेबायदिनो औवा ओ माज्रा बेफोरबायदि दङ आरो ना? ओ बिज बिजलि औवा बेफोरबायदि ओ औवा औवाजों औवाजों औवा माने मोनफा मोनफा खामानियाव जोंहा औवाया जेनेबा जों खौ जेनेबा मोनफा मोनफा खामानियाव औवाया माने ओ बेबायदि खा यफा खायफा औवाफोरा माने बाहायजायाबो बेफोरबायदि आरो ना।
औ खायफा खायफाया बाहायजाया
औ जेरै जों औवानिफ्राय जेरै जोङो माबा मोनसे जेनेबा साफ्रोमबोनि न'खराव जोंहा बाथौ दुंनाय जायो नङा होमबा ओ बेफोर माने बाथौ दुंनायावबो जोंहा औवाखौनो जोङो औवाखौनो दाननानै जोङो बेफोरबायदि ओ खालामनाय जायो बाथौ बेबायदि बेरा दुंथेनाय जायो आरो ना
औ
बेफोरावबो जोंहा औवाया गोबां जोंनि खामानि हेफाजाब हेफाजाब होयो आरो आरो जोङो बेबादिनो औवाखौ फाननानैबो जों गोबां नांगौ बिबांनि रां खामायनो हायो जेरै जोङो औवा लाना औवा औवा थसेनि दाम बेसेनानो माने गोबां। बेबादि द'जि स्निजि दाइनजि ओ जालांनो हमबाय आरो ना?
औ औ नोंथां।
ओ बेफोरबादि आरो आरो जोङो बे औवानिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै जेखाइ खबाइ गनद्राय सान्द्रि दाला माने बेफोरखौबो हयो जि हेथु जोंहा बेफोर सान्द्रि दालाफोरा माने जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि बाहायजाबाय थानाय आइजें आइला आरोना।
औ
जोङो बेफोरखौ बै औवानिफ्रायसो बानायनाय जायो आरो। जेखाय खबाय बेफोरखौबो आरो अ अ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेबायदि ओ जेखाय, खबाय बानायग्रा हग्रा बेफोरबायदि सुबुं दङ नामा दासिमहालागै?
मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि बानायग्रा दङ नामा नोंथां, जेखाइ-खबाइ हग्रा?
औ दोङो नोंथां, माने जोंनि ओनसोलाव दं, माने बिदिनो आरो ना माने जे खाइ खबाइ बायदि सिना हेबनानै माने बाजारावहाय फाननो लाङो नोंथां।
अ
औवा। जेरै-औवायानो माने औवाखौबो जों माने जेरै बैसागु मोसानाय थाङो आरो ना? नोंथां
अ नोंथां
जों लाङो जे खरखा, सिफुं बेफोरखौ माने औवाजोंनो बानायनाय जायो।
अह
औ अम माने बिदिनो जों माने बिदिनो आरो जों दा आबाद मावनायफोरावहायनो बेरा होनो होनो जेब्ला जे फोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय थिग बेयावबो जों माने बेरा होनाय जायो औवानिनो बेरा हेब नानै माने बेरा होनाय जाहाथे आबादफोरखौहाय माने बोरमा मोसौआ माने खहा खालामा जानो हा खहा खालामा जानो जानानै नस्थ' खस्थ' खालामा आरो ना थाखाय औवानि बेरा होनाय
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां ओमफ्राय माने औवा औआफोरनिफ्राय जोङो जेरै जोंनि माने हासिब हासिबखौबो बानायनाय जायो जोंनि हासिबखौथ' नांगौ नङा होमब्ला माने
अ अ नंगौ नंगौ।
सिख्ला उनो सिबनो लामाफोरखौ सिबनो माने गोदो गोदायथ' गैयामोन नालाय। नो जिरनानै जायोमोन नाथाय दासो ओंखारबाय बुहुद रोखोमनि हासिब
अह अह
औ
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ दे नोंथां औ
औ।